खोनादोंना?
हेलौ
औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ जोंनि दा सावरायनांगोनि सायाव आयदाया जोंना मामोनलाय एथुबा
आजिनाया मानो गोनां?
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा बेनि बा बागै संदै फोरमायनो हागोन नामा आर्जिनाया मानो गोनां जेनेबा
आरजिनाया गोनांथि बुङोब्लाथ' आरजिनां गौआनो जोबा आरजि आरजिनाय गैयाब्लानो जिउआव थांना थानाय जेबो राहायानो गैया
औ नंगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जोबोद सैथो खोथा आ नोंगौ आरजिनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि मानो होनबा जेसेबां दिन सुबुं माहारिया थांनानै थागोन एसेबां दिन आरजिनांगोन आरजिनानै गरफा गरनैब्लाबो गोबांबाफो आरजिनांगोन आरो आरजिनानैनो जोङो जिउखौ सालायनो गोनां जागोन आरो जिटुबा जोङो आरजिब्लासो जों नांगौ बेसाद गोनां गोबां बुस्थुखौ जोङो लानो हागोन लुबैनायसेबां जोङो खामानि मावनो हागोन बा मोननो हागोन बेफोरबायदि आरोना दानि जुगाव नोंगौ आ आरजिनाय गैयाब्ला जाया।